ओ हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाब्लिनि हामलायनायखौ जासिबोफिननाय थाबाय नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला।
औ दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागो औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला ओ आं मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो होनना सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ ओ टपिकआनो जाहैबाय माने फोरोंगिरि आरोना।
फोरोंगिरि।
औ फोरोंगिरि फोरोंगिरि होनोब्ला। थ' जों गासैबो मिथिखायो गोबां दङ गोबां। फोरोंगिरि थायो ओ गुबुन गुबुन फोरोंगिरि थायो। जों सासे फोरोंगिरि जानो गोनांबा एबा इसकुलनि। फोरोंगिरियानो जा अबाव अबा फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरि जानो गोनांबा‌ गिबियावनो मा नांग्रोगौ जोंनो सोलोंथाय आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ सोलोंथाइ नांग्रोगौ बेखौ जोंङो ओ उन्दैनिफ्राय आरो ना उन्दैनिफ्रायनो। ओ गावनि बिमा-बिफाया फोरोंनाय। जायखौ अनो बिमा-बिफाखौबो जोङो फोरोंगिरि हिसाबै। ओ गनायना लानो हायो आरो ना जायखौ जोंङो जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ गावनि राव एबा ओ गावनि रावफोरखौ राय्लायनो थाखाय। सोलोंनाय जायो आरोना आरो बेखौ ओ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाया मा खालामो उम जोंखौ गावनि ओ जनो रोंनाय थाबायनो रोंनाय एबा मानबायनो रोंनाय बेफोरखौ जोंखौ सोलोंनाय जायो आरो ना?
नंगौ।
फाखौबो जोंङो फोरोंगिरि हिसाबै गनायना लानो हायो आरो ना बिदिनो जोंङो देरोब्ला बिमा बिफाया जोंखौ इस्कुलफोराव हेंगार हरनाय जायो आरोना जोंनि रावफोरा ओ रोङोब्ला आरो ना? रोङोब्ला एबा बैसोआ ओ ब्रै बोसोरनि ओ थाङोब्ला आरो ना ब्रै बोसोर थाम बोसोरनि थाङोब्ला जोंखौ मा फोरोंगिरि एबा ओ फराय फरायसालियाव जोंखौ मुं थिसननानै हेंगार हरनाय जायो आरो ना?
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां।
बिदिनो जोंङो जेरै फरायनानै गिबियावनो फरायनांगोन। आरो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन। बिनि उनावसो जोंङो सासे फोरोंगिरि एबा गियाननिगिरि जानो हायो आरो ना बेखौ जोंङो ओ गोबां बिदिनो जोंङो गिबियावनो फरायग्रोनानै एबा गिदिर मानसि जानानै ओ मुंदांखा जानानै जों मा खालामनो हायो फोरोंगिरि जानो हायो जेरै मास्टारानो जा जेरै प्रफेसार जा जेरै डक टर जा जेरै इन्जिनियारानो जा बिदिनो गोबां रोखोमनि फोरोंगिरि थायो आरो ना जेरै बिजनेस लाइनावबो औ बिजनेस लाइन एबा बिजनेस खालामनो थाखायबो जों फोरों फोरोंनाय एबा ओ गियानखौ नांगौ जायो आरोना। सोलोंथाइखौ नांगौ जायो बिदिजों जोंङो औ बिदिनो जोंङो आगोलावनो जोंङो ओ फरायसालियाव थांग्रोनानै गाव रोंग्रोनांगौ आरो। आरोना अब्लासो जोंङो गावखौ ओ गाव एबा गुबुनखौ फोरोंनो हायो आरोना बिदिनो ओ जोंङो ओ फोरोंगिरिनिल' नङा जोंङो माबा मोनसे सोलोंनो थाखायब्लाबो एबा सोरखौबा फोरोंनोब्लाबो सोलोंजानोबाबो जोंङो ओ फराय फोरोंगिरिनि जोबोर गोनांथि आरोना जायखि जाया ओ रोङै खामानिखौ रोंनो थाखाय जोंनो फोरोंगिरि नांगौ जायो। जेरै आबादफोरावबो जोङो मिथिखो मिथिनाय मानसिनिफाय फोरो गो सिखायना लानांगौ आरो ना बिदिनो औ बिदिनो जोङो ओ मोनबाय मोनसे बिजनेस मावनोब्लाबो बै गोरोंनि गोरोंनिफ्राय जोंङो फोरोंनो मोनो आरो ना माबा ओ औ बिदि मोनो बेखौनो होनो फोरोंगिरि आरो मायबा मोन से मुवा जेरै दानियाथ' गोबां ओंखारबाय। जेरै ओम मा होनगोन बेखौ मडेलिं मडेलिं खालामनोब्लाबो जोंनो फोरोंगिरि नांगौ जायो जेरै जोंनो मोनसे औ मोनसे कर्स लानो जेनबा मोनसे जोङो ओम बेखौ मा होनगोन कार्टिं कार्टिं होनोब्लाथ' जों मिथिखागौ नो मडेलिं दड्रेस बिदिनो गोबां डिजाइनार डिजाइनार दड्रेस बेखौ फोरोंनो थाखायब्लाबो सासे फोरोंगिरि नांगौ जायो एबा फोरोंजानो गोनांब्लाबो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां
जोङो फोरोंगिरिनि गोनांथि आरोना जिखुनु खामानि सोलोंनो थाखाय जोंनो फोरोंगिरिया जोंनो गोनांथार होननानै आं सानो आरोना
नोंगौ नोंथां
ओ बियावनो नोंथांखौ आं सोंनो सानो नोंथाङाबो बेफोर बायदि माबाफोर ओ मिथिगौ नामा फोरोंगिरिनि सायाव एसे फोरमायजा
नोंगौ नोंथां
औ
ओ फोरोंगिरि आ जोङो गासिबो फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ सो मा मानिनानै जुदि गावनि आ ओ फरायनायखौ जुदि मोजां रोखोमै थांबाय थायोब्ला अबा इयुनाव सासे मोजां खरायसा अइ हिसाबै मुं मोननो हायो आरो नोंथां नङा होमबा जा फोरों औ फोरोंगिरि ओ जानो थाखायब्लाबो मोनसे सिगां बिनि सिगां मोनसे गोनां माने मोजां सोलोंथाइखौ नांग्रोगौ आरो नोंथां नङा होमबा जोङो औ मोन फ्रामबो जोंहाथ' फोरोंगिरि ओ जानाय होनोबा जों थ' मोनफ्रामबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां रोखोमनि आयदाफोर थायो नङा होमबा नोंथां दा जोङो मोन फ्रामबो आयदाफोरावनो जोङो माने फोरोंगिरिखौ मोनना हायो नङा होमबा नोंथां दा जोङो बबेबा मोनसे बे आयदानि सायाव जुदि फोरोंगिरि जानो थाङोब्ला जों बै जा आयदानि बियाव फोरोंगिरि जानो ओंखारगोन बा फोरोंगिरि जागोन बै आदाखौ जोङो गुदिनिफ्राय बिजौसिम गासिखौबो फारफ्रोमबो बिथिंजों बुजिजोबनानै मिथिजोबनानै माने बिनि गियानखौ गिबियावनो लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बिनि उनावसो जोङो सासे गुबुन सुबुंनो माने गावनि जा रोंनाय बेफोरखौ जों ओ गियान होनो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां दा आ जों बुंनो थाङोबा सासे उन्दै गथ'साखौ जुदि गिबिसिन जुदि फोरोङोब्ला अब्ला बेखौ जों फोरोंगिरि हिसाबै गावनि बिमाखौ खौनो जों होननानै बुंनांगोन नङा होमबा। जाहा बिमा- बिमायानो उन्दै समनिफ्राय बेखायनो सासे गथ'खौ जेनेबा बुंनो फोरोंजेनो नङा होमबा बेनिखायनो जों बिमाखौ सासे फोरोंगिरि महरै बुंनो हायो आरो नोंथां। दा सासे गथ'खौ गाथ'आ जुदि उन्दै समनिफ्रायनो थाखोसे बा थाखोनैनिफ्रायनो जुदि मुं थिसननायनि मोनसे फरायसालियाव थाङोब्ला अब्ला बेखौ सासे मोजां गियााननि आरो मोजां आखुनि जाय जाय बुस्थुखौ नुनानै गथ'आ सोलोंगोन बै बिनि थाखाय जोङो सासे मोजां फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंग' उम
औ दा जोङो सासे गथ'खौ जेनेबा जों मोजां मोजां गियान आरो मोजां सोलोंथाइ होनो हाब्लासो इयुन उन फिउसारावबो बे गथ'आ गुबुन गावनि इयुन जोलैफोरनो माने मोजां गियान आरो सोलोंथाइखौ होफिननो हागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा जों बिदिनो आथिखाल ओ मुगानि जोङो माखासे ओ फोरोंगिरिफोर खौ बा गोदोनि समाव जों माखासे फोरोंगिरिफोरखौ नुयो जे माखासे हुदा आरो हेबिटफोरा माखासेफोरनिया नोङो फोरोङोब्लाबो जोङो माखासे बुजिजोबि माने मिथिस्लाबजोबै जानानै थानायखौबो जों गोदोनि समाव नुबोनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। आरो- आरो माखा खासे गोदोनि जा फोरोंगिरिफोरमोन बिसोरबो माखासे माने दानि गोदान जुगनि जेरै नोङो जों गोदान बिगियानारि जुगनि माखासे टेक्न'लजि आदब खायदाफोरनि बाहायनायनि रोंगौथिखौ बांद्राय नुनाय खौ जोङो नुनो मोनाखै नङा होमबा नोंथां। औ बेनिखायनो जोङो दा आथिखाल आथिखाल जों मोनसे आयदानि सायाव जुदि फोरोंगिरि जानोब्ला जों बैफोरनि फारसे माने ओ गुदिनिफ्राय बिजौसिमखौ जोङो सोलोंनानै लाग्रांगोन लाग्रोनांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
फोरोंगिरिनि सायाव ओ बेखौनो बुंबाय नोंथां आरो नोंथाङा एसे फोरमायबावदों आं बांद्रायबो माबा गैया। फोरोंगिरिनियाव
औ नंगौ नोंथां बिदिनो गोबां फोरोंगिरिया गोबां रोखोमनि दङ। दानि नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो गोबां बिदिनो ओ माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय गावनि सोलोंथाइखौ गिबियावनो ला ग्रो नांगोन ओ बिनि उनावसो जों गुबुनखौबो फोरोंनो हागोन नङा होनबा नोंथां। ओ औ नंगौ बिदिनो जोङो ओह सासे कम्पिउटार ओ दिन्थिगिरि जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ गुबुननिफ्राय फोरोंग्रोनांगोन एबा जोंनि ओ फरायनाया ओ मोजां जानांगोन अब्लासो सासे कम्पिउटारनि फोरोंगिरि जानो हागोनआरो। ओ बिदिनो गोबां रोखोम नि दङ ओ सासे नोङो मडेलिंनि द्रेस गानहो गानहोनो थाखाय एबा मोजां मोजां द्रेस गानहोनो थाखाय खासे जोङो ओ कारटिं एबा डिजाइनार नांगोन आरो ना। बै दिजेनार जानो गोनांब्लाबो जोङो गिबियावनो फरायग्रोना लानांगोन आरोना। फरायग्रोनायनि उनाव बै फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोङोब्ला बेफोरबायदि गोदान गोदान दिडजाइनारनि द्रेस गाननो हा-हायो आरो ना। बेखौ जोङो गुबुनखौबो फोरोङो खाबु मोनो आरोना बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ जेरै- जों मा होनगोन बेखौ अबावबा ओह थांनोब्ला एबा
औ।
अबावबा माबा मोनसे ओह खामानि मावनोब्ला बेयावबो जोंनो ओह फोरोंगिरि नांग्रोगोन मानो होनब्ला बै ओह जेनेबा कम्पानिफोराव थाङोब्लाबो जोंनो सासे ओ जोंनि सिङाव ओ रोङैखौ ओ फोरोंनो थाखाय सासे बेयाव फोरोंगिरि थायो आरोना नोंथां। बेखौनो होनो फोरोंगिरि। औ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबोबाय नोंथांदों फोरोंगिरिनि सोमोन्दै सावरायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ आसा खालामो नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै।
औ दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिमाव आं मिथियो बाथ्रा मिथिनायनि थाखाय औ।
औ नोंथां गोजोनथों।